औ औ खोनादोंना नोंथां
खोनानो नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों अब्ला आयदा लानानै मोनसे सावरायसोन ना नोंथां
औ नोंथां
औ आयदाया जाहैबाय बर'नि गोदो गोदायनि थानाय लु थानाय दानाय लुनाय लोगोसे माबे न'आव थायोमोन मा रोखोम न'आव थायोमोन बेनि सायाव मोनसे सावरायसोनना नोंथां हागोन अब्ला नोंथाङा एसे जुरिजेननो हागोन नोंथां
हागोन नोंथां हागोन नंगौ नोंथां बे मोनसे जोबोद मोजां आयदा जों सावरायनो हागोन ओ जेराव जों आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां आथिखालनि न'खरा गोदोनि न'खरजों गोबां फाराक दंसै गोबां जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समफोराव जोंनि आबै आबौमोना न'फोरखौ जोङो हाग्रानि जेनाखि मोननाय बिफां लाइफां बा हाफोरजोंनो जोङो न'फोरखौ लुनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंगौ
औ जेरै गोदोनि दिनाव गोदोथारनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोना ओ दंफांनि खुन्थिया। बा दंफांनिनो माबानानै। बिफां फिसा-फिसाखौ दाननानै जोङो खानायखौ नुनो मोनोमोन खामि हिसाबै बाहायनाय। लोगोसे बेयाव गोजौआव जोङो थुरिफोर होनानै। आरो इन्जुरफोरखौबो जोङो दंफांफोरनिनो बा माबाफोरजोंनो। ओ बाहायनानै औवाफोरजों बाहायनानै जोङो बेयाव। ओ हा लिरनानै जेराव हाखौ जोङो गोबोरखि एबा हा आरो दै। ओ गासै ज' गलायनानै बा लगायनानै ज' खालामनानै जोङो बेखौ। इन्जुरफ्राव लिरोमोन नङा ओमबा थां आरो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो दं।
औ आरो बेनि उनाव जोङो उन्दुनायनि थाखायबो जोंहा। ओ खुनु बेफोरबायदि जोंनि दानि दे दंफांजों बानायनाय मोजां मोजां बेफोरबायदि गैयामोन।
गोदो जोङो दंफां बा औवाफोरजोंनो खानानै खथाबलाबायनानै। दानस'लाबायनानै यो ओ बैसां-बैसां होननाय जायोमोन जायखौ। जोङो बेखौ बानायोमोन नङा हबा नोंथां? औ बेफोरबायदि बानायना था थाबोनाय नुदोंमोन लोगोसेनो बै समाव थिं बेफोरबायदि गैयामोन। जोङो ओ बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनामोन। दा बै समफोराव। जोंनि आबैमोनना बेफोरबायदिनो थाबोदों आरो। बेफोरबायदिनो औवानि बानायनानै ओ बिफां-लाइफांफोरनि बानायनानै। थुरि बाथा बाहायनानै जेरै- जोंङ थुरिफोरखौ बा बाथाफोरखौ। उखुमाव बाहायोमोन बाथाफोरखौ जोङो इन्जराव बाहायोमोन जायखौ जोङो ओ बेफोरजों लुयो एबा जोंहा बारबो हाबो बायहेरानि माबाफोरखौ जों नुहुरो नुथायफोरखौ बेखायनो जोङो। बेफोरखौ माबानो थाखाय बन्द' खालामनो थाखाय बा खोबनो थाखाय जोङो हा दै आरो गोबोरखि बेफोरखौ होनाव लगायनानै जोङो इन्जुरखौ लिरनाय जायोमोन नङामोनोंथां?
औ नोंगौ नोंथा थारैनो।
दा बिदिनो लासै-लासै जोङो सोलायबोबाय थादों। सुबुंफोरजों लोगोसे जोंनि जेनाखि ओ बेसादफोर मुवा बेसादफोर। ओ जाद मावजाग्रा खामानिफोर बेफोर जोंना सोलायबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां जेरै- ओ न'फोरखौबो जोङो लासै-लासै उनाव जोंनो फैदों गोबां। जोङो लासै-लासै औवानि न' लुनायखौ नुनो मोनदों औवा बाहायनानै थुरि भाथा बाहायनानै। आरो बेफोरबायदिनो औवानि उनाव जोंना फैदों जेरै- थिं होनानै। गाहायावहाय बेफोरबायदिनो इन्जरफोरखौ औवा बा दंफांफोरनि बानायोमोन आरो बेनि उनाव फैदों जोंहा हाब'वाल बेफोरबायदि आरोखि ना। हा हुवाला ओरैबायदि नोंथां जोङो ओ गोजोआव टिं होनानै गाहायनि जेनाखि जोङो ओ बिदिनो बा मिटार द' मिटारखौ जोङो ववाल होयोमोन जेनेबा बेफोर मा होनो बेखौ? इथा। आरो सिमेन्ट आरो जेरै- बाला बेफोरबायदिखौ बाहायनानै जों बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गोजौआव जोंहा माबा मोनसे औवा बा गयफोरनि माबा मोनसे बानायनानै बेखौ इन्जुर खालामबावोमोन।
दा बिनि उनाव फैदों ओ आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनदों नोंथां जेरै गोबां-गोबां सोलोंथाइ लानानै ओ सुबुं माहारिया रां आर आरजिनो हानानै दिनै जों गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं आर सि सि आरो बे जेरै हाब'वाल बेफोरबायदि न'फोरखौ लुनायखौ जों नुनो मोनदों टाउन सहरफोराव जेरै गोबां बिल्डिं बेफोरबायदि गिदिर गिदिर सिटिं बेवहाय नोगोरफोराव जोङो गिदिर गिदिर ओ बिल्डिमखौ नुनो मोननाय जायो। आरो नाथाय जोंनि गामि ओ ओनसोलाव दासिमबो गोबां जेनाखि हानि न' बा इन्जुरनि न'। ओ हाजों बानायनाय बा औवाजों बानायनाय बेफोरबायदि न'फोरखौ जों नुनो मोनो आथि थिखालाव गोबांनो दासिमबो आरो लोगोसेनो जोंनि गामिफोरावहाय हाब'वाल लुनाय बेफोरो सानसे समाव गोबां सोलिदोंमोन। नाथाय दा सुबुंफोरा जेनाखि माबा लानानै सोलोंथाइफोर लानानै एसे एनै फालांगि मावनायनि सायाव माबा मोननानै ओ रां खामायनायनि माने लामाफोर बा आदब खायदाखौ मोनबाय रां खामायनायनिखौ। दा बेनि जोहोयैनो रांखावरि जानायलाय जोंनि सुबुं माहारिया ओ बेफोर जेनाखि न' लुनाय बा जानाय लोंनाय बेफोरखौ ओ गोबां महर सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरै जायनि जाहोनाव बिल्डिं लुनाय। गिदिर गिदिर न' लुनाय मोजां मोजां रां बाहायनानै बेफोरबायदिनो जोङो सोलायबोदों आरो नोंथां नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां नंगाव थारैनो।
दा जोङो बेफोरबायदिनो नुबोदों। दा नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माबोरै बेफोरबायदि बर'फोरनि जेनाखि न' लुनाय गोदो गोदाय माबायदि लुयोमोन नोंथांनि जेनाखि माबायाव दङ बेखौ आं एसे फोरमायना। होबानो जाबाय नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन थारैनो नंगौ नोंथाङा।। आङो दिनै बे आयदानि सायाव सावरायदोंमोन जोबोद मोनसे गोसोखांनाय फैदों आंनियाव मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय बै समाव हाय बेफोरबायदि थुरिजों लुनाय न' बा जिगाबनि न' बा एन्जुरनि न'खौ थारैनो नुनो मोनोमोन दिनै आंनि गोसोआव मोनसे जाखांफैनाय फैदों मानो होनोबा बै समाव जोंनि रां रुफा बा जेंना फोर गोबां दंमोन जोंनि बर' हारिनाव गोबां जौगानाय गैयामोन। गोबां गोरिब दुखियामोन जायनि जाहोनाव बै समनि सुबुंफोरा एन्जुरनि न' बा थुरि न' न' बा जिगाबनि न'फोरावनो थानो गोनां जादोंमोन जेब्ला बारहुं अखा बांखा हायो। बै समाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन आरो बै समनि सुबुंफोरा मानो होनोबा जेब्ला अखा बांखा थुरि हायो अब्ला बै थुरिनि न'फोराव माने अखाफोरा सेरो आरो नोंथां आरो लोगोसे बारहुं खा बारनाय समाव बेफोर न'फोरा उरायलाबायनाय बै समाव बेफोर जेंनाफोरखौ नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां मानो होनोबा बै समनि राय जो जानाया गोबां दुखु गोनां आरो जेंनाजों भुगिनांदोंमोन। मानो होनोबा बै समावहाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे जौगानाय गैयामोन। सोलोंथाइ बिथिङाव गोग्लैसोनायमोन जायनि जाहोनाव गोदोनि आबै आबौमोननि रायजो जानाया थारैनो बेफोरबायदि जेंनाजों भुहैबोनो गोनां जादोंमोन आरोना । नाथाय नोंथां दिनै लासै लासै सै सोलोंथाइ जाबोनायजों आरो जौगानाय फैनायजों आरो सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरा लासै लासै जौगानायजों दिनै बेफोर थासारियाखौ खम नुनो मोनसै नोंथां। नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां नुनो मोनो दासिमबो। नाथाय गोबां खम नुनो मोन थेवब्लाबो बेफोर न' थुरिफोरखौ बोरै लुयोमोन थ आं एसे ओ फोरमायना होनो सानदों नोंथां। जेरै मो गोदोनि आबै आबजोमोना न' मोनसे गंसे लुनो थाखाय थुरिनि गोनांथि जा गोनांथि जायोमोन उखुमाव। थिंनि जायगायाव थुरि होयोमोन आरो नोंथां आरो बाथ दानि बाथ थामनि जायगायाव गोदो औवा होयोमोन आरो नोंथां आरो लोगोसे दानि जेरै इन्जुर फोराव इथा सिमेन्ट बाला होयोमोन नङा होनबा नोंथां नाथाय गोदोनि समाव ओ मोनसे एंखोरफोर बा औवाफोरजोंसो होनाय जायोमोन आरो आरो लोगोसे मा खालामोमोन नोंथां जेब्ला एंखोर बा औवाफोरखौ जेब्ला दुंखांबाय अब्ला मा खालामोमोन नोंथां गामिनि सानै साथाम सुबुंफोरखौ लानानै बे न'खौहाय लुनायस ओ ओ मा होनो नोंथां बेखौ उम हाफोरजोंहाय लिरनाय लिरनाय लिरनानै होयोमोन आरो बेखौ मा होनो नोंथां सावरि जानाय होनना बुङो आरो नोंथां सावरि जायोमोन आरो गोदो नोंथां जेरै मोनसे न' लुनो ब्ला फायसार थाखा गैयामोन नालाय नोंथां न' लुनो थाखायबो अब्ला मा जायोमोन गामिनि रायजो राजाफोरानो सोरनिबा जुदि न' लुनो गोनां जायोब्ला बे न'आव थांनानै ब बयबो रायजो राजाया मदद होलायोमोन आरो ना न' गंसे लुनायाव बयबो बयबो जेनेबा सोरबा औवा सैगोन सोरबा एंखोर हेबगोन सोरबा औवा दानगोन बा माबा मोनसे बिदिनो न' लुनायाव रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होलायोमोन आरो ना बेयावहाय थाखा फैसा लानाय जायामोन नोंथां बेखौहाय होनो जोङो बर' रावाव सावरि जानाय होनना बुङो नोंथां। बे सावरि जानायावहाय बेनो आरो नोंथां सावरि जानाय समाव नाथाय बेनो जाय बैगुमाया मामायो नोंथां ओ मा होनो बेखौ ओ न' लुनायाव लेंहरो बा न' जायनि न'आव न' लुनायाव हेफाजाब होफैयो। बे न'खरा माने बेनो ओ ओ जौ जौफोर जेनेबा मा होनना बुङो जौ फिसिनाय जायखौ होनो जों जौ गिसि। दोफोराव बा गा-गाराफोराव फिसिनानै दोनखानाय जायोमोन आरो नोंथां। बेफोरखौहाय ओ बिदिनो माने ज' जौ बेदर ए से मानाय ज' जालायोमोन आरो न' लुखांनायनि उनाव नोंथां। बेखौ जोंनि बर' राव सावरि जानाय होनना बुङोमोन आरो नाथाय नाथाय बेफोर औ नोंथां बेफोर लासै लासै जोबनो थांबाय उम दिनैनि समा माने दावगानाय सम जायनि थाखाय बेफोर समजोंबो खार फानो हालिया। दिनै बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोनलिया आरो जोंनि ओनसो लावबो नोंथां अब्ला नोंथां जोंना रायलायनांगौथ' गोबां दंमोन। नाथाय जोंहा समनि आंखाल। जोंहा आंबो थारैनो नोंनि ओनसोलनि फारसे बा नोंनि गोदोनि न' लुनायनि फारसे मिथिनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै।
आंबो बेखौ
दे होमबालाय नोंथां गोजोनथोंसै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।